औ नोंथां। हेल' अ।
औ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नों लागोन दे।
औ दे बिदिब्ला जोङो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। नोंथाङा ए से फोरायना हायो जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय नि बागै। नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरायमायना होग्रोलाय जोंनि बर'फोर नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै।
जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय थ' गुबैयै गोबां दंङ नङा होमबा? जेरैहाय ओ अनलाजों दाउ बा समाय सबायजों साम' बेबायादिनो मैथाजों ना। अमा जों नारजि बेफोर माने बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोङो एबा बर'फोरा मोजां मोननायनि थाखाय बेखौ दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो। आरो।
उम।
ओ बेबादि नो जों माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने गोबांबा खारैजों सं नाय बा बेफोरबायदि रुनाय ओंख्रिफोरखौ जोबोरैनो मोजां मोनखायोमोन आरो।
उम।
औ ओ बेबादिनो जोङो जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ जोंहा बेयो जों जों माने गोबां एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होनना जोङो मिथियो आरोना।
उम।
जेरैहाय जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों हाबा बा बे फोराव जोंहा हाथा खुरनाय बा हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान बेफोरबादि ओ ओ बेफोरबायदि हाबाफोराव जोंहा गिबि खेब अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ जानाय बा अनला ओंख्रि जानाय बेफोरबायाददि हुदाया जोंहा दङ आरो ना।
उम।
बेनिखायनो जोंजों माने जोबोद एंगारलायनो हायो सोमोन्दो दङ होननानै जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फोथायो आरो।
औ औ।
ओ ओ बेजों लोगोसे जोंहा जेरै जोङो अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो होनबा गिबियाव जोङो माइरंखौ रुइहाबजासिन सोमनानै दोननाय जायो आरोना। ओ बेनि ओ बेनि ओ ओ बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइरङा रुयो अब्ला जों बेखौ ओ दैया मोजाङै सर' लांनो थाखाय मोनसे आइजें बा बिदिनो जायखि जाया मोनसे दै सर'लांनो हानाय मोनसे आयजेंफोराव दोननाय जायो आरोना। अ जेब्ला जेब्ला जोङो बियो मोजाङैनो बियो दैया सर' लाङो अब्ला जों बेखौ ग्रेन्डार मेसिन बा वाल बा बेफोरफोराव ओ देनाय जायो आरोना बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो।
उम।
औ।
हेलौ नोंथां अ।
बेबादि अनलाखौ संनाय जायो नोंथांमोननि सोलाव ओ नोंथांमोननि सोलावहाय ओरैनो मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो?
मा होनदों नोंथां? खोनायाखै आं।
हे हेल'।
अ नोंथां मा होन्दोंमोन आं मोजां खोनायासै।
नोंथाङा ओरैनो बर'फोरनि ओं धोरोमा ओंख्रिखौ मोजां मोननाय जायो होननानै सोंदोंमोन।
आङो ना नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै आं बिदिनो अनलाजों दाव सबायजों साम' बिदिखौनो मोजां मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ। हेलौ।
औ हेल'।
औ औ नोंथां। औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांखौ
औ आं नोंथां आङो आं बेखौनो मोजां मोनो नोंथां। खोनादों नोंथां। हेल'। हेलौ हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां। हेलौ